औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा सम दङब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादों
औ-औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अह बिदिबा नों नोंथां आं नोंथांजों रायज्लायनानै आयदायानो जाहैबाय जोंनि ओ- बर' आइजोफोरनि मावनाय दांनाय लोगोसे बिसोरनि दाउ अमा फिसिनाय आरो बिदिब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै।
औ-औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ-औ नंगौ थारैनो। ओ- जोङो बर' आइजोफोरनि मावनाय दांनाय बुङोब्ला गोबां बिथिङावनो जोंनि बर' आइजोफोरा रोंखा राखा नङा होनबा? दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंनिया बर' आइजोफोरा गासै खामानियावनो आखा फाखा एबा गासै बिथिङावनो जोङो जौ गानाय आरो रोंखा राखा औ नाथाय आरो गोदो जानो हागौ एसे सोलोंथाइयाव जोंनि बर' आइजोफोरा जौगानाय नङामोनब्लाबो दा जुगाव जों जोंनि बर' आइजोफोरा सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां जौगानाय फैबाय।
औ-औ
औ थिग बिदिनो सोलोंथाइ गावनि हाबा हुंखा मावनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो बिसोरो गावखौ जौगाहोलांबाय एबा गावनि हाबाफारिखौ मावलांगासिनो दङ। औ थिग बिब्दिनो गाव सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बिसोरो जोंनि इयुन जोलैनि ओ सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथायफोरखौ माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ बेफोरखौबो जोंनो ओ सोलोंथाइ होबोगासिनो बा जोंखौ फोरोंबोगासिनो।
औ-औ
थिग बिबदिनो बिसोरो गावनि फिसा फिसौखौबो सोलों फिथाइ होनायाव मुखुब जासै बा बिदिनो फिसा फिसौखौबो जोबोद जौगा होसै सोलोंथाइनि बिथिङावबो। औ थिग बिदिनो बर' आइजो फोरनि खामानि बुङोब्ला बर' आइजोफोरा मा मावनाय हिसान दानाय लोगोसे ना गुरनाय मोसानाय रोजाब नाय अमा फिसिनाय गासैबो बिथिङावनो जोंनि आइजोफोरा रोंखा रांखा। बिसोरो गावनो न'खराव हौवाफोरजों आबाद मावनायावबो गोबां हेफाजाब होफायो आ जोफोरा जेरै बिदिनो औ ओ सेल्फ हेल्प ग्रुप जेरै ग्रुप नांनायनिबो जोङो दासान्दि बर' आइजोफोरखौ गावजों जो आबाद मावनायखौ नुसै जेरै बिसोर आलु आबाद मावनायबा बिदिनो बेसर मथर बैफोरनि जयै औ बिसोर सोरखारनिफ्राय जा एसे हायो हेफाजाब लानानैनो बिदिनो आबाद मावसैबा जेरै बेनि अन आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव मा ओ दाउ मा फिसि नायावबो बिसोर जाखिनि हायो बिदिनो ग्रुप लोगो नांनानै बा सोरखारनिफ्राय एसे थाराव रां लानानै बिसोरो अमा बायनानै बा अमानि थाखाय थाग्रा न' बिदि बानायनानै बिसोरो गोबां बिथिङाव अमा फिसिनानै गोबां रां खामायनानै बिसोर न'खर खुंनायाव बा गावनि जिउ राहा राहा लामायाव औ गोबां मद'द लाबोगासिनो। ओ बिदिनो बिसोरो खमैबो जेनेबा अमा मासे फिसियोब्लाथ' जोङो अमा मासे बोसोराव जोङो बोसोरसे फिसिबायबा बिदिनो गु जि दान फिसिबा जोङो औ जिस्नि रोजा बिदिनो जिदाइन रोजा गुजि रोजा मोना होनोमबा बैफोर रांफोराबो जोंनो गोबां गोबां मद'द होसैबा फिसा फिसौ फरायनायावबो जोंनो गोबां मद'द होबोगासिनो दङ। औ थिग बिबदिनो जोङो औ बर' आइजोफोरखौ ओ दानाय लुनायनि बिथिङाव बुङोबा जोंनि बर' आइजोफोरा दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखा जोङो फरायनानैबो औ जोङो फरायनानैबो मोनबोदों आसागि बैसागि बिब' बिनानाव दानाय लुनाय आखा फाखानि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां औ।
थिग बिबदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव खुन्दुं लुनानै एबा हाथाय बाजार बाजारफोराव खुन्दुं बायनानैबो जि दानायाव जोबोर आखा फाखा बा बिसोरो बैफोर दानाय जिखौ गाव न'आवबो गाननायनि अनगायैबो बैफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फानहैनानैबो रां बुथुमगासिनो जेरै बिसोरो गानग्रा दख'ना लांगा लानाय फास्रा बा हौवाफोरनि बेलायावबो गाननाय गामसा आर'नाइ बिदि बायदि बायदिसिना बिदिनो औ गाब होनानै गाब गोनांनि आगर फालि जेरै बर'नि आगरफोर हाजो आगर फारौ मेगेन बैफोर बैग्रि बिबार दावउराय मोख्रेब बिदि बायदिसिना समायना समायना आगर होनानै बिसोरो बैफोर हिफोरखौ समायना खालामनानै बिदिनो फानगासिनो बा रां बुथुमगासिनो थिग बिदिनो औ। जोंनि बर' आइजोफोरा ना हमनाय बेलायावबो जोबोर आखा फाखा जेरै दैैमा दैैसा बिलो निजिराफोराव बिसोरो हानजा नाङै नाङै ना हमनो थाङो। लोगोसे औ बैफोर ना हम थांनायावबो साम' खांख्राय बिदि बायदिसिना ना मोनो। जों बैफोर नाखौ जोङो लाबोनानै न' जानायनि अनगायैबो जोङो जुदि बांद्र बांद्राय मोनो जों बेखौ फाननानैबो एसेबाबो जों रां मोनो नङा
औ-औ।
औ थिग बिब्दिनो जोंनि बर' आइजो ्रा मोसानायावबो जोंनि आखा फाखा रोज जाबनाय ब न फोरावबो जोंनि बर' आइजोफोरा गासैयावबो जोंनिया मा दावगानो हमबाय आरो आरोखि खोनादोंना नोंथाङा औ लोगोसेनो औ लोगोसेनो जोंनि बर' आइजो फोर सेल्फ हेल्प ग्रुप गाव हानजा दानानै बिदिनो खारनिफ्राय जा एसे हाया दाहार बायदि बेथन लाबोनानै बिसोरो गावनो गामियावनो बा औ बिदिनो हेसानसालिबो जोङो खुलिनायखौ नुनो मोनदों बै फोराव औ गामिनि जा आगौ आइजोफोरा ज' लोगो नांना जि दानानै फाननाय बा मिसिंजों खुन्दुं लुनाय औ बैफोरावबो बिसोरो जोंनो न'खर न'खर गावबा गावनि न'खराव फिसा फि फिसौ फरायनाय जानाय लोंनाय औ हौवाफोरजों समान समान बिसोरो मावबोगासिनो बा रां फोराव जोंनो मदद होबोगासिनो लोगोसेनो जोंनि बर' आइजो फोर गामि गामि बिदिनो गामि रैखाथिनि थाखाय बिसोरो गामि महि मला हानजाबो जोङो दानायखौ नुनो मोनो
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो जोंनि बर' आइजोफोरनि मावनाय दांनायनि सायाव एसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन नोंथां बर' आइजोफोरनि मावनाय दांनायनि होनोब्लाथाय जोङो दानि आथिखाल मुगायाव हाय बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' आइजोफोराहाय गोबां बिथिङावनो जौगाय आरोोना नों ां जेरैहाय जोंनिया सोलोंथाइ बिथिङावनो बुं बा जोङो आबाद मावनाय बिथिङावनो बुंबा जोङो अमा ा दाउ बायदिसिना लानाय बिङावनो बुङो होमब्लाना जोंनिया नायनो थाङोब्ला जोंनि आइ आजो माहारिफोराहाय जोबोद जौगाबाय आरोोना नोंथां जेरैहाय गोदो गोदायथ' जोंनि नो मोनोमोन ज आइजो माहारिफोरखौहाय न'खरनि खामानियाव खामानि मावनायावसो जोंना जबोद मुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नों नाथाय जोङो दा आइजो माहारि फोरखौ नायनो थाङोब्ला दा सोलोंथाइ बिथिङावबो जोबोद जौगाबाय आरोोना नों थां बेनि अनगायैबो जोंनिया दा आइजो माहारिफोराहाय गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय बेबायदिनोहाय न'खराव रां आरजिनो थाखाय बेबायदिनो अमा दाउ बा एम्फौ फिसिनाय बा बेबायदिनो गोबां बिजनेस खालामनायखौ जोङो दानि आथिखालनि आइजोफोरखौहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां ज दा बा बोरा माबा फिसिनानै जोबोद रां आरजिनो हायो आरोोना नोंथां जेरै बेफोरबायदि न'खराव दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो गावनि फिसाखौबो सामलायलांनो हायो बा गावनि न'खरखौबो मोजां खालामलांनो हायो आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव गोबां आइजो फोरखौनो बेफार फालांगि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो बाजार गलायाव नायनो थाङोबला दानिया गोबां आइजोफोरानो बाजार गलाफोरावहाय बेफार फालांगि खालामो आरोना नोंथां जेरैहाय नोंथां हौवाफोरखौ नो नागारनानैहाय जोंनि आइजो माहारि फोर बेफार फालांगियावबो ओंखारदों जेरैहाय गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय बा गावनि गथ गथायखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखायनो जोंनि आइजोफोराहाय फावसायनानै थायाखै आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय आथि खााल मुगायावथ जोंनिया दानिया सरकाबो आइजो माहारिफोरनो जोबोद अनसुंथाइ बा मदद हरदों नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनोहाय जेरै आइजो माहारि सेल्प हेल्प ग्रुप बायदिसिना गनि खुलिनानैहाय बेबायदिनो अमा फिसिनायनि ग्रुप बा एम्फौ फिसिनायनि ग्रुप बायदिसिनानि ग्रुप दानानैहाय बेबायदिनो सरखारनाव ओ अनसुंथ हरो आरोना सरकारा जेरैहाय बिथांमोना आइजो माहारिफोरा ग्रुप जानानै जेरै एमफौ फिसिनो लायोबोला बे एम्फौ फिसिनो थाखायबो सरखाराहाय जेरै न' गंसे हरो बा एम्फौनि जोलै बा एम्फौ फिसिनायाव नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौ बेबायदिनो सरखारा हरो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया सरखाराहाय दा दाउ फिसिनो थाखायबो जोंना लन हरो जेरैहाय जोङो गिबियावनो नोङो दाउ फिसिनोब्ला जोंङो सरखारारानो गिबियाव नोंनो लन हरग्रोगोन आरो नोंथां बे लनजोंनो नोंङो गिबियावनो दाउनि जोलै बायनांगोन बा जोङो दाउनो दोननो थाखाय जोंङो माखासे मुवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंनो दाउ दोननो थाखाय मोनसे न'नि गोनां जायो ओमफ्राय बे न'आवहाय जोङो दाउ गोरलै लाबोनोबब्ला जोङो लाइननि गोनांथि जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंनो नांगौ रोखोमनि आदार होनांगौ आरोना नोंथां बेनि उनावसो जोंनिया बे दाउआ फानजासे महर मोनगोन आरोना नोंथां बिथां उनावहाय महर लायो बेबायदिनोहाय जोंना आइजो माहारिफोरा बेबायदिनो अमानि फार्म खुलिनानै जोंनिया जोबोद फैसा बा रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो आइजो माहारिनि खामानि मावनायनि बागै गोबां दङ आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो सासे आइ आयजोआहाय बेफार फालांग खालामो बा जोङो बायदिसिना बिजनेसफोरावबो दानिया आइजो माहारिफोरा ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनसे आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ सार औ खोनादों नोंथां
औ औ बेबायदिनोहाय जोंना आइजो माहारिफोरा गोबां खामानियावनो दानिया मुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां जोंना बेबायदिनो ओमफाहाय आइजो माहारिफोरा गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाखायनो बा जिउ जानायाव औ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बायनो बा जोङो बायदिसिना जेरैहाय न'आवनो अमा फिसिनानै बा जोङो नांगौ रोखोमनि रांखावरि आरजि होनो नोंथां बेबायदिनो जों बोसोराव फिनानै बेबायदिनो बाजि रोजा ब्रैजि रोजा बा नैजि रोजा थामज रोजा जोङो खामायनो हायो आरोना नों नोंथां अमा दाउ फिनायनि गेजेरजोंनो औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना दिनैनि सावरायनायखौनो बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बा बर' आइजोनि मावनाय दांनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय आं दिनै मिथिय बाथ्राफोरखौ नोंसि आमफ्रायबो मिथिना मोनबाय आरो आंबो जाखिनि हागौ नोंथांनो आं फोरमायनो हाबाय दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयनो दोनथ'नोसै औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां